नों नोंथाङा खोनादो ना?
औ खोनादों नोंथां
अ अब्ला गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि हामलायनायखौ आं नोंथांनिसिम जासिग्रोनाय जाबाय नोंथां।
नंगौ थारैनो बरायनानै लाबाय नोंथां।
औ औ अब्ला नोंथाङा नोंथां जोङा माखासे गोनां बा गोनां आयदानि सायावहाय रायज्लायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा आंजों सम होनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ हागोन नोंथां बे समाव आङो सम होनो हागोन।
अब्ला नोंथां। आंनो जागायनोसै ओ जा मबेल जुगना माब्लानिफ्राय बाहायजाया आरो जों मानसिफोरखौ बा जोङो ओ सुबुंफोरखौ मबिल फना माबायदि हेफाजाब होयो। आरो बेखौ जों मा समाव बाहायनांगौ आरो जों गाज्रियाव बाहाययोना मोजाङाव बाहायनाय जायो। बिनि सोमोन्दै फंनैसो रायलायनोसै नोंथां।
नोंगौ नोंगौ नोंथाङानो एसे बेखेवनानै होग्रोजेनदो दे।
औ औ नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला मा नोंथां गोदो गोदायनि दिनावहाय मबेल फन गैयामोन ओ बिदिनो गोदो गोदायनि इसे ओ। बा जि बोसोर बा जिबा बोसोरनि सिगां मबेल दंमोन बेयो मा? मबेलखौहाय किपेडनि मबेल दंमोन बेजोंनो जोङो मा गिबियाव फन हर लायनो हायोमोन बा बेयाव फन हरनायनि अनगायै जोङो जेबो खामानि मावनो हायामोन। बे मबेलखौ जोङो दिहुननायनि जाहोना जादों मा गुबुन बे जायगानिफ्राय गुबुन गोजान जानथायसिमावहाय जोङो गुसुं समावनो खबर लानो बा जोङो रायज्लायनो मोजां गाज्रि खौरां लानो दा माने बेखौथ' बिनि थाखाय जों मबेलखौ बानायनाय जादोंमोन नोंथां। दा मबेलाव दङ मा ओ हेन्दसेट आरो हेन्दसेटजों लोगोसे सिमफोर थायो बे सिमाव जों रिसार्ज खालामनानै मा मबेलखौ बाहायनाय जायोबा जोङो कल हरनो हायो ओ थि बिदिनो एयारटेल भडाफन जिअ' बायदि रोखोमनि सिमफोर दं नोंथां। दा बेयो गोदोनि दिनावहाय मा ओ किपेड मबेलखौ बांसिन बाहायोमोन। नाथाय मा दानि जुगावहाय टेक्न'ल'जिया दावगाबोनायजों लोगोसे मा जाबाय सोलायबाय बेफोरो मा जायखौ होनो जोङो लायो एनड्रइड मबाइल बा स्मार्टफन दा बे गोदो किबड मुुबलनिफ्राय बेयाव फैबाय दा अब्ला स्मार्टफना जोंनि थाखाय मा मा मोजां खामानि मावो आरो जोङो बेखौ माबायदि बाहायनांगौ बिनि बागै आं फंनैसो खिथानो नोंथां दाहाय आं नोंथांनावबो सोंगोन। बा नोंथाङाबो फोरमायनांगोन दा बुंनो थाङोब्ला जोङो एनड्रइड मबाइल फन। थारैनो बियो जोंनि दा सोलिफुबाय थानायाव बिराद बियो जों गासिबो मानसि हारिया मा मबाइल फन होनबा मिथिगौ मानि जोङो मा बै सुबुं हारिया मानसि हारियानो मबाइलखौ लायो माने एनरयइड् सिमार्टफना दंजोबो सै दा बेवहाय जोङो गोबां खामानिफोर मावनो हायो माने मबाइला जोंखौहाय जोबोद माने खामानियाव हेफाजाब होयो साफस हमनानै ला नोंथां ओ जोङो टाइम पास माने समफोर एंगार होनो थाखाय जोङो मबाइलाव जोङो गानफोर नाय नो हायो इउटुबाव जोङो भिडिअफोर नायनो हायो सिनेमा नायनो हायो। आरो मा फेसबुकफ्रावबो नायनो हायो बिदिनो। थिग बेबायदिनो जोंफोर जोङो बेखौ नायनानै मा माखासे सम खारहोनो हायो। आरो बेजों लोगोसे मा जोंहा दंबावोदि मबाइलाव बे मबाइल फन स्मार्ट फननि दारैनो जोङो मा रांबो आरजिनो हाबाय आथिखालनि मुगायाव। आङो सानाखैमोनदि नोंथां मा ओ माब्लाबाबो मबाइल फनजों रां आरजिनो हागोन बा जोङो रां खामायगोन। नाथाय मा बेफोरो मा सोलायनानै सोलाय सोलायनायजों लोगोसे जाबाय आथिखालनि लाइमोनफोरा मा इउटुब खुलिनानै बा फेसबुक खुलिनानै इन्स्टा खुलिनानै बेवहाय गोबां रां खामायसै दा बियो मा जों नुबोगासिनो। दा मोजाङानो जों जुगजों लोगोसे जों दावगाफानो हानांगोन बे दावगाफानो हानायानो मा जोंनि थाखाय खामानि दा जोबोद मोजां दा बेफोरनि अनगायैबो मा माखासे लेखाफोर फरायनाया जेरै बिजाबफोराव मोनाब्ला जोङो बिजाब बायनो हायाब्ला मबाइलावनो जोङो मा गुगोलाव सार्च खालामनानै जोङो माखासे एन्सारफोरखौ माखासे कुइसननि एन्सारफोरखौ जोङो मोनगोन‌। दा बिराद मोजां जों मानसिफोरखौहाय मबाइला मदद खालामदों नोंथां। दा आरो गोजान गोजान रेलगारिफोराव बा ट्रेनफोराव जोङो मा टिकेट दानो रोा अब्ला जों मबाइलनि गेजेरजोंबो दाननो हागोन जों थांनां बा बेनि अनायैबो गोबां बुंनो थाङोबा मबाइलखौ जोंनियाव हेफाजाब खालामो। बा जोङो मबाइलखौ बाहायो आरो मा जा मबाइलखौ गार मबाइला मबाइलखौ माने खायसे म मानसिफ्रा मोजां खामानिया दिहुनदोंबो मा मोजां गाज्रि खामानियावसो बाहायो बेफोर मा मारै जाय दानि उन्दै उन्दै। गथ'फोर बेफोरो मा ओ बांसिन जोङो मबाइल नायनायखौ नुयो। बियो मा बिरादा बेराथ गाज्रि हुदा मबाइलफोरखौ उ बिमा गारजेन। फोर मा दिन्थिनानै बिमा बिफा दिन्थिनानै मा गथ'खौ लेखा फरायै गोसो जायै बा ओरै मबाइलाव नायबाय थानो लुबैनाय गेम गेलेबाय थानो लुुबैनाय बिदिखौ जों बांसिन नुगासिनो नाथाय बियो मा गोरोन्थि बिदि गायोब्ला मा गथ'आ लेखा फरायनो गोसो जानाय नङा बेफोरखौ दबथायनांगौआ बेफोरखौ मा फोरोंनांगौआ गारजेननि बिबान दा। मबाइलखौ नांगौ समाव बाहायनो रोंनांगोन। आरो नाङै समाव जानला मोनला बाहायनाया जोंनि थाखाय खहा गोनां। दा बेफोरनो आरो नोंथां दा अब्ला नोंथाङा मबाइलखौथ' बाहायखाबाय होननानै मिथिगौ नोंथाङा मबाइलनि दा मा सोलोंनो मोन्दों आरो मबाइला जोंनि सायावहाय मोजां गोहोम खोख्लैदोंना गाज्रि गोहोम खोख्लैदों नोंथाङा फंनैसो खिन्थानानै फोरमायदो दे नोंथां।
नंगौ दा नोंथाङानो माखासे मबाइलनि मा मबाइला मा बुस्थु बिनि बागै सुंदयैबाबो खोनथानांगौखौ खोनथाबाय थेवब्लाबो मा मा मिथिनायफोर खौ आं खोनथादिनि नङा होमबा नोंथां?
औ औ नोंगौ थारैनो नोंथां।
दा मबाइला फारसेथिं नायबा जोबोर मोजां फारसेथिं नायबा बाहायनो रोङोबाथ' जोबोर मोजां। मबाइला मोजां खिन्थु बाहायनो रोङोबा मोजां बाहायनो रोङाबा गाज्रि।
औ नंगौ नंगौ नोंथां।
मिथिना लाग्रोनांगोन मानो होनोबा जों माने गावबा गावनि सायाव सोनारो आरो। जेराव नोङो एसे दिनै मबाइल नायनानै थानोसै होनब्ला नों सानसे मबाइल नायनानै थानो हागोन नोंहा मबाइला जेबो उसुबिदा जानाय नङा। हामाथो नोंहा नोंनि सम मावनांगौ खामानि दंब्ला बे खामानियासो नोंनियासो थालांगोन बेनिखायनो बेंखायनो आं सानो मबाइलखौ नोंनि नांगौ समावल' बाहायनानै जुदि सम मथे नों नि गोनांफोरखौ ओ नायोब्ला बा नागिरनानै लायोब्ला मुलाम्फा
नंगौ नोंथां।
गोलाव सिगां समाव जोङो रायज्लायनो थाखायल' बाहायदोंमोन बेनिफ्रायनो बे आथिखालाव जों माखासे सफ्टवेरनि गेजेरजों नङाबा एपनि गेजेरजों गासै खामानिखौ गोरलै राहायै जों मावनानै लानो हानायनि सुबिदाखौ लानो आरो बेबादि बुंदों इउटुब फेसबुक बेफोरदि रिस्स खालामनाय जादों आं आरोखि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
दा ववाट्सपफोरनि गेजेरजोंबो जोङो मा दाना खालामनांगौबा फट' गफोरखौ सेयार खालामनांगौबा जोङो न'निफ्राय थानानैनो मोनसे गोजान जायगायावब्लाबो हरनो हायो। आरो फनपे फोरनि गेजेराव गेजेरजों आथिखालाव केसलेस कान्ट्रि नङाबा इण्डियाबो केसलेस कान्ट्रि जेनबा पिबटि पिबटि
औ नंगौ नों
बि जानानै दं जोंबो केसखौ फैसा केस होआलासिनो माने अनलाइन पेमेन्ट होनाय जायो आरो ना बेयो जोंनि गेजेराव खुब बेंकआव सानसे गाहाम फैसा गावनि फैसा दोननायखौनो बख'नो थाखाय लाइन लानानै थानो गोनां जायोमोन। आरो एटिम आवबो जुदि फैसा बखनायाव'नो जों लाइन लानो गोनां जेरावखि थाङा मानो लाइन लानो लायाबानो लाइन लानो गोनां जायो नाथाय आथिखालाव फनपे फैनानै नों ओ गोजानाव फैसा फाथायनोब्लाबो खाथियावनो माबा बुस्थु लाब्लाबो जेरावखि सुबिदा माने नोंहा जुदि बेफोरबायदि एप्सखौ बाहायनो रोङोबानोे जों मबाइलनि गेजेरजोंनो फैसाखौबो होनो हागोन लानोबो हागोन आरो
नांगौ नंथां थारैनो
स हेलौ जेरै अनलाइन सपिं नंआहोनबा बेथ' आथिखालाव उन्दैनिफ्राय लानानै फ बोरायसिम मिथियो दा गासै बिथिंखौनो जोङो मबाइलनि गेजेरजों खाथि गावनि खाथि मोनसे स् मा होनो सुबिदा मोनबाय होननानै साननानै लानांगोन आरो दा मोनफ्रोमबो माखासे मोजां मोजां सनो हायो नो नायथ
आरो ओ बिस बेफोरबायदिनो माने आलदा दा आलदा आरोना बेफो हामनाइनि आरो ग्रसारि बेफोरबायदिखौ जोङो एमाजनफोरनिफ्रायनो लानो हायो। दा जोङो सि जोमनि सपिंखौल' लायोबा जोंहा गोरोन्थि जागोन। दा जोंहा बेहाय संसार जानायाव गोरोनां जानायनि गासै आइजें आयलाखौनो- आथिखालावबो जोङो मबाइलाव नायनानै बासिनानै बायनानै लानो हायो दा बेनि थाखाय माखासे माखासे काइटेरियाफोर दङ जोङो ओ फैसाखौ सिगांग्रो होमबाबो जायो आरो बुस्थुआ न'आव सफैनायनि उनाव फैसाखौ हरबाबो जायो आरो दा बेजोंनो जोङो समाजाव माने मिलायलायदों आ ना रावबो थगाय लायाखै जुदि थगायलाय दोंमोनबा सिस्टेमा फ्लप जागौमोन ना ओं दा बिसोरोबो जाय बुस्थुआ ना
उम
आरो आथिखालाव जों खान्थाल ओ रिपिट' जानायनि थाखाय ज मेट' माबा
औ नंगौ नंगौ
जानाय लोंनायखौ जेरै जमेट' होनोबाबो ओ बिन'सिनबाबो जोङो न'आव थानानैनो माने मा जानो लुबैदों जेरै ओ सावमिन लथा आरो फ्राइड राइस अरदार होना बेदर ना नों बेखौ जानो गोसो बेखौनो न'निफ्रायनो मोनोना सुबिदाखौ मोनदों आरो नोंथां मबाइलनि गेजेरजोंनो
औ नंगौ।
औ दा ओ रिपिट'आव जायगा लाना जायगा जों सुबिदा मोनबाय न'आव था न'आव जुदि गारि गैयाब्ला होमबा लिंहरनानै ओ रेपिट' एप्सखौ डाउनलड बानायनानै मबाइलनि गेजेरजोंनो सासे मानसिखौ माने गारि लिंहरनाय जायो बेजोंनो नोङो बबे जायगासिम था
उम
गेजेरजों जों थांनो हानायनि खाबुखौ मोननो हायो आरो नोंथां आरो नोथाङा बुंदों एसे आवगायाव जे ओरै फ्लाइट टिकेट दाननाय ट्रेननि टिकेट दाननाय नङा दा बेफोरबो जोंनि थाखाय जोबोद दा जोङो फ्लाइट स्टेसनाव थांनांगौबा आथिखालावबो जोङो मोनसे जायगानिफ्राय गुवाटियाव थांनांगौ जायो दा क'क्राझारनिफ्राय चिरां ओमफाय उदालगुरिनिफ्राय डायरेक्ट थांनांगौबा जोंहा बहुत बहुत गोजान जायो दा जुदि बे जोंहा ओ अनलाइननि गेजेरजों ओ टिकेटखौ कमफर्म बुकिं खालामबाय खालामनो हायो आरो नोंथां दा बे जोबोद मोजां बेखि बेखायनो आं होनदों मोजां बाहायनो रोंनायनि सायाव आरो नोंथां।
दा जोंहा समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां औ।
औ औ औ।
दा बे जिनिस बाहाय जों मिथिनो हाबाय नङा होमबा नोंथां मबाइलनि बाहायनाय बांसिन फुइड लादिया बियो
औ औ अब्ला नोंथांजों लोगो मोननानै आं औ दे।